औ नोंथां हेल'।
औ नोंथां।
औ नोंथांजों आङो एसे सावरायनो सानदोंमोन बेनो जाहैबाय ओमफ्राय जोंनि नारजि ओंख्रिखौ बोरै सङो आंनिफ्राय एसे नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ नोंथां फोरमायजागोन बिब्दिब्ला नोंथां नारजि ओंख्रिखौ माबाददियै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां औ ओ नारजि ओंख्रि गिबियावनोथ' जोङो नारजि ओंख्रिखौ जोङो ओ। बै फाथोनिफ्रायनोथ' जोंना नारजि जायो नङा होमब्ला
औ औ नोंथां।
औ नोंथां गिबियावनो जोङो फाथो बेगरखौ फोना लानाय जायो
औ
बेखौ जोङो गावबा गावनो न'आवनो फोनाय जायो।
औ नोंथां।
औ औ बिनि उनाव जेब्ला बियो बिलाइ खिलिगोन एसे जौ गोन
औ।
औ बिनि उनावहाय बिखौ जोङो गोथाङावबो जाजायो जायखौ बुङो फाथो ओंख्रि
औ नोंथां।
औ। जेब्ला जोङो बेखौ गोथाङावनो जायो गोथां बिलाइखौनो जायो अब्ला बेयाव एसे गोखाया एसे खम जायो।
औ नोंथां।
आरो इसे फिस्ला फिस्ला इसे इदि जायो आरो। ओमफ्राय बिनि गाबा गोथां जायो ओंख्रिया
औ औ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जों नारजि बुङोबोला बियो बिलाइखौ जोङो फाथो बिलाइखौनो खानानै फोराननाय जायो
औ नोंथां।
अ बेखौ फोरानबोला मोजाङै रानबोला बिनि गाबा गोसोम जायो। जायखौ बुङो जोङो नारजि औ जेब्ला बियो रानो अब्ला बिखौ जोङो ओ जुदि नारजि जानोबोला अब्ला बेखौ जोङो जमा खालामनानै दोननायनिफ्राय नांगौबायदि जखा दहनना लाबोनानै एसे सानदुङाव फोरान फोरानज्रितबावो।
औ औ नोंथां।
औ। जेब्ला बियो एसे रानस्रावस्राव जायो अब्ला बिखौ जोङो सिफ्लेनो एसे गुरै जायो आखाइजों नादबनानै गेब्लेहोनो औ। औ बिनि उनावहाय बि गुसुं गुसुं देन्था थायोना बिलाइयाव बेखौ जोङो बासिना लानाय जायो बिनि उनावहाय बे खौ दैयाव एसे सोमना दोननाय जायो
औ।
आरो सोमना दोननायनि उनावहाय बेखौ दसे बोखांबाय ओमफाय बोखांनानै बेखौ सुनाय जायो मोजाङै सेफ्ले सेफ्ले
औ औ।
बिनि एसे गोखाया खारथों होननानै मानोना बि यो राननानै नारजि महर लायोबोला बेयाव ओ गोख खाया एसे बारा जायो आरो गोसोम जायो गोसोमा खारथों होननानै एसे सुनाय जायो मोजाङै।
औ औ नोंथां।
औ औ बिनि उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै ओ साराय गुदुङाव होनाय जायो आरो।
औ।
औ साराय गुदुङाव‌ होनानै बिखौ एसे खारैजों आरो स इदिनो संख्रि होना नै एफोरखौ एवथ'नाय जायो एसे बिनिनो ओ गावनिनो दै ओंखारोना बे दैजोंनो बिखौ एवफ्लेबाय थानाय जायो ओ औ बिनि उनावहाय ओ दै होनाय जायो। जेब्ला बियो एसे गेब्लेयो गुरै जालांजोबो अब्ला बेयावहाय ओ दै होनाय जायो।
औ नोंथां।
ओ बेखौ जोङो अमा बेदरजों एसे मोजां नाङो आरो जायोब्ला।
औ नोंथां।
अमा बेदरखौ अमा बेदरजों संनोबोला बेखौ बे समावनो अमाखौ एस एसे एवफ्रानना लानांगौ जायो।
औ नोंथां।
औ। बेनि उनावहाय जेब्ला अमायाबो एवफ्रानाया जायो आरो बे नारजि जियाबो जेब्ला गोदौवो गेब्लेयो मोज मोजाङै बेखौ सागं सानाय जायो।
औ नोंथां।
मोजाङै गेब्लेबावनो थाखाय सागं सानाय जायो। ओमफ्राय बेयो जेब्ला मोजाङै मोनहां मोनहां गेब्लेयो अब्ला बेवहाय एवफ्रामना लानाय बेदरखौ होनाय जायो। नोंथां औ औ। बेयाव ओम बे जुदि मोजाङै ओ संख्रै खारै जुदि नांबायब्ला मोजाङै गोदौ बायब्ला अब्ला बेखौ नारजि जाबाय होननानै सानना लानाय जायो आरो।
औ-औ नोंथां।
औ आरो फाथोजोंबो जोङो अमा बेदर जाजायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेनि टेस्टआ एसे आलादालायनो
औ बेफोरबायदिनो औ फाथोजों बेफोरबायदिनो जोङो खांख्राइ, बेफोरबायदिनो खांख्राइ देनानै सेबनाय बेफोरबायदिबो जानाय जायोना नोंथां।
औ नोंथां, दे नोंथां। ओम मोननिथिं माबायदि जायो एसे फोरमायदो दे आंनोबो?
औ - औ नोंथां बेफोरबायदिनो नोंथांङा एसे आगोलावसो जाबादि बुंलांबाय जोंनि न'खरावबो नारजि ओंख्रिखौ बेफोरबायदिनो संनाय जायो नोंथां। अ बेफोरबायदिनो जोंङो नारजि खौ मानिफ्राय मोननो बुङोंब्लाथ' जोंङो फाथो बिफांनिफ्रायसो बानायनाय जायो नोंथां। जेब्ला औ जेब्लानखि फाथोआ गोरलैनिफ्राय देरनानै बिफां गोजौ देरनानै बेयो बि अ बिलाइआ जेब्लानोखि बोरायो अब्लानिया बेखौ जोंङो हाना लाबोनानै नआव लाबोनानै बे खौ सान्दुुंङाव फोराननाय जायो सानथाम सानब्रैनि थाखाय
औ औ।
औ नोंथां जेब्लानोखि बियो फोराननायाव बिलाइ गोरान जायो अब्लानियानो बे खौ जोंङो नारजि बुंङो अब्लानि खायनो बे नारज जिनि महर लाबाय अ बे बेफोरबायदिनो जोंङो नारजिजों नारजिखौ संङोब्ला गिबियावनो जोंनि न'खराव संनाय बायदिब्ला नोंथां आ औ नोंथां गिबियावनो बेखौ दैयाव सोमहाबनानै दोननाय जायो दसे गिबियावनो बिनि थाराखौ बासिना लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव औ बेवहाय आरो। फोराननायाव अ बेफोरबायदिनो बहाबा गाद्रा गुद्रा थुलाफोरबो थायो नालाय बेखौ जोंङो सान्द्रियावबो सालिना लाग्रोनाय जायो।
औ औ नोंथां नंगौ।
सान्द्रिजोंबो सालिना लाबोनाय जायो बेनिफ्राय जोंङो बेखौ ओ
औ
दैयाव दैयाव सोमनानै दोननाय जायो बेखौ दैयाव समखांनानै जोंङो सेग्लि सिग्लि सुनाय जायो मानो होनोब्लाथ' नार्जिया गोखा नालाय। बेखायनो गोखाया एसे दानगारनायनि बेखौ जोंङो अ दैयाव सोमखांनानै सेग्लि सेग्लि सुनानै सुना लानाय जायो। अ बेफोरबायदिनो जोंङो अमा बेदरजों संङोब्लाथ' गिबियावनो अमाखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनो नांगौ। औ नोंथां बेखौ बेफोरबायदिनो अमाखौ एवफ्राम खांनानै नारजिखौ साराय गुदुंङाव होनाय जायो।
औ नोंथां नगौ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जेब्लानाखि बियो दै ओंखारो अब्ला दैखौ एसे फोराननानै
औ
आरो दै होनानै होनाय जायो बेफोरबायदिनो औ नोंथां बेनि उनाव बेफोरबायदिनो खारै होनाय जायो। जोंङो
औ
औ नोंथांङा जेब्लानोखि बियो अ गोदौ गोदौ बियो गेब्लेयो ना
औ
अब्लानिया जोंङो अमा बेदरखौ हरनाय जायो आरो खायसे खायसे नारजिफोरा बेफोरबायदिनो गेब्लेनोबो नागिरा ना नोंथां औ अब्लानिया जों बे खौ पाक्रास मारना होनाय जायो बेफोरबायदिनो सागं सानाय बुंङो
औ औ औ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो संनाय जायो अमा नारजि जों अमाखौ
औ
बिदिनो नारजिजों अमायाथ' ओ जोंनि नारजि ज अमायाबो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रियाव गोग्लैयो नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ
औ नोंथां आरो मोनसे जेनेबा औ नोंथां बुंनोसै
औ दे बुंजागोन दे नोंथाङा
औ नोंथां बेखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनोथ' जोङो नारजिजों अमा ओंख्रिखौ जोङो सारादुफोराव होनाय जायोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ औ मराकासाव जोङो मानसिखौ बिदाय हरनाय बेखौ मानिनाय जायो आरो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जेब्लानाखि मानसिया थैयो बै सानखालिबो जोङो नारजि दांनाय जायो बिदिनो ओ जेब्लानाखि बेयो मानसि थैखांनायनि उनाव जिसे जिनै सान जालांनायनि उनाव जेब्लानखि सारा दुखुङो अब्लानिया जोङो बेफोरबायदिनो खुवा खारनायनि नारजि अरगारनाय जायो नारजि दांनाय जायो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां बेखौ औ बे बे नेमखान्थिखौथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौआनो फालिबोबाय थानाय बिनिखाय ओंखायनो जोंबो दासिमहालागै बेखौ फालिनाय जायो नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ जोङो दासिमहालागै फोथायांनानै दङ आरो औ आरो आरो बेखौ बेखौ नारजि ओंख्रिखौ बुंनाय जायो जे न'खराव सोरबा फोर आलासि दुमसिफोर फैयोब्ला नारजि ओंख्रिखौ जाहोनो मोना बिदि होनाय जायो आरो जेराव आलासि दुमसिया फै फैनाया एसे खम जायो एबा एसे थांलाय फैलाया खम जायो बिदि होननाय जायो आरो नारजि ओंख्रिखौ खौ जेब्ला आलासि फैयो बेफोरखौ जाहोनो मोना होननाय बाददि मोनसे बाथ्रा दङ आरो
औ औ नोंथां
औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि दङ ना
औ नोंथां बेफोरबायदिनो आलासि दुमसि फैयोब्ला जों नारजि ओंख्रिखौ संनाय जाया नारजि ओंख्रि आलासिखौ नारजि ओंख्रि जाहो हरोब्ला आलासिया फैया जायो बिदि होननानै गोदोनि आबै आबौआ बुं बुंलांदों। बेफोरबायदिनो आबै आबौआनो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि बुखनानै संनानै जाहोआ नालाय। जोंबो दासिदि सिमहालागै आलासि फैगब्ला बे नारजि ओंख्रिखौ संनाय जाया नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नंगौ। बे माने आगोलनिफ्रायनो सोलिबोनाय बाथ्रा नालाय बेनिखायनो जोङो दासिमबो बे खौ लाखिना दोननाय जादों आरो। आलासि दुमसि फैयोबोला जोङो बेखौ आलासिनो जाहोनाय जाया।
औ नोंथां।
औ नोंथां आरो जोंबो थाङोब्ला जोंखौबो जाहोनानै हरा।
औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांजों आं नारजि ओंख्रिनि सायाव सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां नंगौ आंबो नोंथांनिफ्राय मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय। नोंसोरनिथिं माबायदि सोलियो नारजि ओंख्रिया बेखौ मिथिनानै आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ।
औ दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ दे।